अ हेलौ नोंथां खोनादों ना अ अ ओ होनब जों दिनै बर' ओ समाजाव औवानि बाहायनायखौनो रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ औ
औ दे होमबा आं जागायनोसै
औ जागायदो
ओ बर' समाजावथ औवानि बाहायनाया गोबां दं ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनखायो
औ औ
ओ बुंनो थाङोब्ला गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो गोदोनिफोरा औवाखौनो बाहायबोखादों उम गथ' गोरलैनि नारि हानाय समाव जों औवानि निसनि ना मा बुङो बे बेबायदि औवानि दाननानै ओ नारि खौ हानाय जों नुनो मोनोमोन अ आरो थैनायावबोथ औवानि बाहायनाय बाहायनाय दंखाथारो औवा नङाबानो जाखाथारा आरो बर' समाजाव रायजो जानायाव औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायबोदों आरो जेरै आह आबादनि खामानि मावनायफोराव न'खरनि मावनाय दांनाय खामानिफोराव ओ हिन्जावफोरा माने न'खरनि ओंखाम संनाय मायबा बायबिफोराव माने ओ आ आव आइजें आइला ओं बेफोरावबो औवानि बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो ओ गिबियावनो होमबा जोङो ओ आबादाव माने आबाद मावनायाव औनि बाहायनायखौ जों लाग्रोनोसै अ ओ गोदोनि समावथ' मोसौजोंनो आबादखौ मावनाय जायोमोन दानि बायदि हाल हालेवनो था खाय ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जों नुनो मोना औ औ ओ जोङो औवानि बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोङो लावथि बेदा मै बेफोरखौनो मिथियो आरो बेफोरनि अनगायै नों थांनि गोसोआव मायबाफोर फैबावदों नामा आबादजों सोमोन्दो थानाय औवानि बाहायनाय
आबादावथ' गोबां बाहायजायो माने ओरै दाइरेक्टलि बाहायाबाबो खेंसलियायै आबादाव जों आबाद मावनाय समाव औवाजों बेरा होनायबो
औ औ औ औ बेरा औ बेराबो होजायो
औ जिब जुनारनिफ्राय रैखा थि होनो
औ औ औ आथिखाल औ आथिखालाव बे औवा बेरा होनायावबो सोलाय सोल'खौ नुनो मोनसै दानियाथ' औवानि सोलाय जोङो थार बान्दोफोरखौसो होनाय नुनो मोनस
औ औ
आरो बे खोथिया हाबोला औवानि आरुंखौथ' नांखाथारगौ आरो माइ हानाय समावबोथ' बे माइ माइ मुथि खानो आरो बि माइखौ बाननानै ला
औ मा होन बे खौ नोंथाङा मिथिगौना? औ बावखा औ औ आंनि मिथिनायाव बावखा माने खादाजों लांनायखौसो बुङो नामा
बै बान ओ औ ओ
औ जायखौ
माइखौ मुथाखानै आरो बे अ बानो बेखौ बावखा होनो जेनेबा
औ औ बेखौ बावखा होनो नङा होमबा अ अ अ आरो बेनि अनगायैबो खो खोथिया माने एसे लामानिफ्राय एसे जानगाराव थानाय दुब्लिफोराव खोथियाखौ खायसे खायसे आ खा दायाव दिखां नानै बे बाननानैबो लांनाय नुनो मोनोना अ बेबो थ' औवाजोंनो बानायजानाय
औ औ
उम आ ओमबालाय आबादनि उनाव जोङो बे न'खर नि खामानि ओं न'खराव बाहायनायफोर खौ जों हम लानो हासिगोन ओ न'खराव बाहायनायावथ' जोंनि गिबियावनो न'खौ साखोन सिखोन खालामनो जों हासिबखौ नांखाथारगौ औ हासिब जों औवा जोंनो बानाय नायनाय जायो। नाथाय आथिखालाव बेखौ गय बिलाइजोंबो बानाय नायनाय नुनो मोनो औ आरो बे नारिखल बिलाइजोंबो बानायो।
औ
बेखौबो जों नुयो बेफोर गोदोनिफायनो सोलिबोखादों। थेवबो माने बांसिनानो माने गोदोनिफोरा औवाखौनो बाहायोमोन आरो। आरो औ जाबोर गारग्राखौबो औवाजों हेबनानै लानाय नुनो मोनो औ। आरो बर' आइजोफोरनो संनाय खावनाय न'नि खामानि मावनायावथ' औवानि आइजें आइलाखौ नांखाथारगौ। माइ माइरं जावनि थाखाय दालास औ दाला नङा नोंथां संग्राय होनोमोन नामा जोंनि जोंनि थिं माने संग्रायखौ दाला होनो नालाय। आंना दालायानो थांफ्लांबाय संग्राय, सान्द्रि, खिरखा, खादा बेफोरनो आरो। आरो उम बेफोरनि अनगायैबो बे ओ ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों बाहायो सागं खारदौ बायदिखौ ओ बेफोरनि अनगायैबो आरो नोंथाङा मायबाफोर गोसोआव गोग्लैबावदों नामा? ओ
न' बायनायाथ' गोबां दङ
न' औ औ न' बाहायनायाथ' गोबां दं। ओ थेवबो माने गोसोआव फैनो ना गैयाना
औ ओरैनो न'आवथ' दा जों औवाखौ न' लुनायाव
औ न औ न' लुनायाव बाहायजायो औ औ औ औ न'नि उखुम लुनाय औवा नङाबानो जाखा थारा आरो।
औ
औ औ गोदोनि गोदोनिफोरा औ औ गोदोनिफोराथ माने ओ जों दानि बादि थिंजों न लुवामोन नालाय।
औ
औ बिसोरो थोरिखौसो बाहायोमोन बेनि थाखाय खाय औवाखौथ नांखाथारगौ दानि बायदि थार तारबो गैयामोन। गोदोआव माने आरुंजोंनो नफोरखौ खानाय नुयोमोन आरो।
औ औ
गोदोनिया आरो दानि न लुनायावबो गोबां सोलाय सोल फैबाय दानिया थ आरो पाका नसो लुसेै। गोदोनि बायदि औवानि नखौ जों नुनो मोनलिया। थेउबो औवानि बाहायनायखौ दाबो नांगौ। जों नुनो मोनो औवा नङाबानो जाखाथारा।
दा पाक्कानि न लुबाबो औवाखौ ओ हेल्पार हिसाबै नांगौ जायो। जेनेबा ओ बैसां खानानै मिस्थ्रिफोरनि सुबिदानि थाख खाय आरो माब्लाबा साथार थिखांनो अब्ला आं बेखौ ओ
थार दिखांनोथ औवाखौ नांखा थारगो।
गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो अबा
औ औ आरो बेनि अनगायै मानसिया माने संसार ओ जानायनि उनाव जेब्ला थैलाङो अब्लाथ औवाखौ नांखाथारगौ। अब्ला औवा नङाबानो जाहाया अब्ला मानसिखौ माने हौवा मानसिबा थसे औवाखौनो ओ माने स्नि स्निथा खालामनानै माने बैसांखौ बानायनाय जायो नङा होमबा? आरो हिनजाव मानसिबा बे बैसांनि औवा खौ ओ थर माने ओ माने मोनबा मोनबा सारि बिदि होनाय जायो आरो। आरो औवानि दारा फोरखौबोथ नांखाथारगो बर'नि समाज माने ओ रायजो जानायफोराव। माइ लामनो माइ औ मायबा माबि खालामनो बेफोरो औ माने दारा नङाबानो जाखाथारा।
औ जाया।
आरो दानि दिनावथ' गोदो माने ओ औवाजों बे थरजा बानायनायाबोथ औवानिनो। नङा होनबा? औवाखौ औ औ आरो जनो थाखाय जोङो औवाजों मुराबो बानाय नाय नुयो नुनो मोनसै ओ आ आथिखालाव औवाजों माने गोबां साजायनायबो आइजें आइला जोङो नुनो मोनसै औवाजोंनो बायदिसिना न'आव माने औ गिसिबबो गिसिब बोथ' नांखा थारगौ गोलोम बोथोराव गोजोनि दिनाव फै पेन गैयामोन नालाय अ अ माने औवाजों जोङो साजायनाय बुस्थु बानायनो हायो फुल बानायनो हायो जे आरो ओ बे मैहुराव थांनाय सम समाव औवाखौथ' नांखाथारगौ मैहुराव थांनाय होनबा जोङो बे ना गुरनाय ना हमनाय थांनायखौबो बुंजायो ना हमनो थांनायावथ' बर' आयजोफोरनो जेखाइ खबाइ औ बेफोरखौ नांखा थारगौ आरो ओ माने बि मैहुराव थांनायावबो हौवाफोरनो जोङो बोरला बोरलाफोर बानायनायखौ जों नुनो। नुनो औ आरो जं बाय दिखौ जों औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो।
औ
बेफोरनि अनगायैबो आरो औवाखौ बर' समाजाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो ओ बुंनो थाङोबा औवानि बाहायनायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो
औ
आ बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर गोसोआव गोलैबावदों नामा बर'फोरा माबे औवाखौ बाहायनाय जायो।
दाथ' औवायाबो गोबां रोखोमनि दं। दा
औ औ औ औवाया औ औ औ बुरखा औवा-'
सुगोनां औवाखौ मा होनोमोन?
उ बेखौथ' आं मोजाङै मिथि या जोंनियाव बेखौ खुन्थिसौ औवा होननानै बुंनाय जायो। नोंसोनिथिं मा होनो बेखौ औ औ औ आरो बे फिसा फिसा थाइ औवा ना मा बुङो बे बखौबोथ' नांगौ जायोना उ औ थेरे औवा औ बेखौ बे गथ'फोरा बिदिनो ना बोननाय आय जें बोरसि बोरसि बायदि बाहायनाय नुनो मोनो आरो खायसे फुजाफोरावबो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आङो नुनो मोनबोगासिनो दङ
औवाखौ आरो जानायावबो बाहायनाय जायो
औ औ औ औवा औ औवा मेवाइ औवा मेवायाबोथ' बर'फोरनि गोथाव मोनसे मैगं ना औवा मैगं उम औवाखौ बे जानायाव बाहायनाय जायो आसार खालामना लाखिनाय जायो
औ
आरो ओ नोंथां जोंनिया समा जाबायमोन नामा? नोंथाङा एसे समखौ नायदोंना दे होमबा दोनथ'नोसै दे दे